औ खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ जोङो अब्ला बे समाव दान्दिसे सम जोङो साबलाइनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि
औ नोंथां
जोंनि जायगाफोराव बा जोंनि समाजफोराव दिनै गोबां साबलाइफोर गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो उम बे साबलाइनि गेजेरजोंनो नखर खुंलांनो बा नखरखौ नायनो थाखाय बे साब्लया गोबां हेफाजाब खालामदों दिनै जोंनि समाजाव जोंनि बर समाज बा जोंनि जायगायाव गोबां बिबायदि साबलाइफोरखौ खौ गायनानै दोननायखौ जोङो मोननो हादों नङासै
उम नंगौ नोंथां
औ औ दा बे साब्लायानो गोबां नखरफोरखौ हेफाजाब खालामदों गावनि गथ गथायाइखौ स्कुलाव फरायहोनायाव बा गावनि नखरखौ बेंनायाव नांगौ जानाय खरसाफोर बेफोराव बे हेफाजाब खालामदों दा नोंथाङा बे साबलाइनिनो सोमोन्दै नखराव माबायदिहै बे साबलाइखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जोंनि नखरफोराव
अ एसे बुंनानै होनसै अब्ला नोंथां
जोङो साहा बिलाइखौहाय
गामि ओनसोलफोराव दानि जुगावाय नुयो गोदो जोङो सोहोरफोरावसो नोगोरफोरावसो नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय जोंना ओ
ओ गामि ओनसोलफोरावबो बेखौ नुनो मोननाय जायो औ
गोबां जोंनिया सााबलाइनि गिदिर गिदिर फेक्टरि दं बे फेक्टरियाव जोङो खामानि मावनो जानाय सुबुंफोरबो दङ बिथां सुबुं मोना बे सााबलाइनि फेक्टरियाव मावनाय समावहाय बे फेक्टरिनि जायबा बिगोमा बिगोमाया बिथांमोननो जानायनि आदार बा थाव संख्रि जायखिजाया माइरं बेबायदिनो राननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दिनै बे सामलाइजोंनो बिगोमाया गोनांनिसि गोनां जालांनो हमदों आरो जोंनाव दिनै थाफाव आवबो बेनोदि अ साबलाइनि बागान बानायनानै गावनि
गावनि गथखौ फरायसालियाव मुं थिनहो हादों सोरबाबा नखर खुंनो हादों सोरबाबा जालाय खरसे गैयैखौ दिहुननो हादों साबायनि गेजेरजों
बेफोरबायदिनो जों गोबां नुदों
नोंथाङाबो ससे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना औ हागोन ओ दा साबलााय थानायखायनोथ जोंनि नखरफोरा मोजां जादों होननानै बुंजायो गोबांनि नखरफोरा बे साबलाइखौ नआव गायनानै मोजाङै बिखौ फाननानै नखर सालायलांनाय आरो बेनोल नङा जोंनि नखरफोराव जेब्ला सोरां जायो अब्लानो जोङो साहा बेखौ बनाय नानै लोंनाय जायो साब्लाया गैयाब्ला जोङो साहाखौ माहा मोनलोंनो नङासै साबलाइ थानायखायसो साहाफोरखौ लोंनो मोनो लोगोसे जेब्ला आलासिफोरा हायो आलासिफोर फैयोब्लाबो जोङो बे साब्लाइ साहा बनायनानै जोङो बे आलासिफोरनो होनाय जायो लोगोसे गोबां नखरफोर दङ जायफोरा दिनै दुखानफोर होदों हााइफोराव जेराव बे हााइफोराव बिथांमोना साहा बानायनानै गोबां जायफोरा साहा लोंनो मोजां मोनो बिथांमोननो फाननायनि गेजेरजों रां आरजिनाय जोङो नुनो मोनदों बिदिनो मोजांङै बिथांमोना न'खरफोरख साहा फाननानै मोजां खुंलांबाय था थानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जोंनि जायगाफोरावथ' गोबां दिनैनि दिनाव दिनैनि मुगायाव गोबां साबलाइ गायनाय जाबाय आरो बे साबलाइनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजफोराव जोंनि बर' जायगाफोर फोराव गोबां जौगालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे साबलाइनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां मानसिफोरा जोंनि समाजाव गोबां सुबुंफोरा गोबां बेबायदिनो बागान गेदेद गेदेद बागानफोरखौ लादों सालाइ बागान फोरखौ खौ जेराव बिथांमोना मोजाङहै इनकाम खालामनो हादों देरलांदों आरो बिबायदिनो सोलिबाय थादों दा नोंथाङा माबायदि सानो नोंथांमोननि जायगायाव बा नोंथांमोननि समाजफोराव बे स थाबलाइनि जि खामानि बे माबायदिहै सोलिदों?
औ। बुंनो थाङोब्ला साब्लाया जोबोद गोनांथि साब्लायजोंनो खायसे सुबुंफोरा जिउ खुंगासिनो दं होननानै जोङो बुंनो हायो जोङो। जोंबो जो साब्लाय खौ साहा बिलाइखौ जों गिबियाव ओ गायग्रोयो बेनि जोङो थानै थानायखौ जोङो लाना फैनानैहाय हायाव थुयो ओ खायसेया बेखौ हासार होयो खायसेया। जिबारि हासार होयो सोरबाया ओस हासार होयो होनानै बेखौ जोङो फसलखौ दिखांनाय जायो दिखांनायनि उनावहाय बेनि बिलाइखौहाय जों खानानै ओ मेसिनावहाय जोङो साहा बिलाइ जायबा फेथर-फेथर गोरलै गोरलै ओंखा बे पेटरखौहाय जोङो फुङाव ओ जे स्रां जायो स्रां जानाय लोगो-लोगोनो जों न'खरफ्रोमबो साहा लोङो बे बुस्थुखौ जोङो साहा बिलाइ होननानै बुङो बेयाव जोङो साहायाव होनाय जायो बेखौ। अब्ला जोंनि सानि खालारा
दिनै जोङो नख'राव।
न'खरावल' नङा दिनै गलाफोरावबो जोङो गोबां नुदों औ गाइखेरनि जायखौ सा होनानै बुङो बे गाइखेराबो गुफुरल' थागौमोन सा बिलाइ गोयामोनबा औ बेबाय
नो‌ दानि जुगावहाय। गोबां नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो बिजनेस मावनानैहाय सोरबाया गोबां गोबां ओ राङा
रां आरजिनोबो हादों औ सोरबाया बे
फेक्टरियावनो खामानि मावनानै जाबोदों गावायनि जि बनायनो हायाखैब्लाबो बेबायदिनो जिउखौ खुंलांनो थाखाय गामिनि सोरबा सासेनिफ्राय बा फेक्टरिनिफ्राय सुबिदा मोनदों ओ जायो। साहा बिलाइ फेक्टरि बेनिफ्राय गोबां सुबङानो न'खरखौ सलिनो थाखाय न'खरखौ खुंनो थाखाय गोबां सुबिदा मोनदों नोंथां नङा जेनबा दा नोंथाङाबो एसे।
जेनेबा नोंथांमोननिसिम माबायदिहाय बेखौ गायो माबायदिहाय बेखौ जोङो फेक्टरिसिम गुबुनफोरा माबायदि पारसेस खालामो औ ह औ हागोन नो बिथाङा जि बाथ खौ बुंलांबाय। बे सैथो बाथ्रा आरो बियो नंगौ साबलाइ गैयाब्ला जोंहा जि दै बियो दै होननानैल'सो बुंजागोन नाथाय साबलाइखो होनाय लोगोसो बियो साहा जायो। आरो नोंथाङा माब थै बिखौ गायदों बेखौबो नोंथाङा फोरमायलांबाय दा जोंनि थासारि बा जोंनि समाजफोराव साबलाइखौ माबायदिहै ओ फेक्टरि बा जि जायगायाव बे साबलाइखौ ओ बनायनाय। जायो मोजांहै मोजां रोखै लोंजानाय जि बनायनाय जायो बिसिम मा बाय लानानै थाङो होनोब्ला सेथियावनो आं बेखौ। सो बुंनो सानदों साब्लाया थानायखाय जोंनि समाजफोराव गोबां दिनै जायफोरा। ओ खामानि मोनाखै जायफोरा ओरैनो दङ बिथांमोना बेयाव खामानि मावनो खाबुखौ मोनदों बे फेक्टरियावल' नङा नाथाय जोंनि जायगाफोरावनो गोबां जि जायगासिम बे सापलाइखौ लानानै थाङो बे जायगासिम। लानानै थांनायाव जि खामानि मावनो नांगौ न'खर न'खर थांनानै बे साब्लाइ जिखौ खाबाय बेखौ बुथुमनो थाखाय बे बुथुमनायाव बिथांमोना गोबां दिनै खामानि मावनानै रांफोरखौ आरजिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो जोबोर मोजां जादों दा बिथांमोना ओरैनो थानाय जायाखै बिनि जाहोनानो जाबाय साबलाइनि खामानि मोननायनि थाखायसो बिथांमोना बि ओरैनो थानाय जायाखै खेबा आरजिनो हादों दा साप्लायखानायाव जोंहा गोबां बिबायदिनो खामानि मावग्राफोर बिनि गोनांथि बिनि थाखायनो दिनै जिखियानो जाया मानो सेंग्रा बा बोराय बुरै जोंनि समाजफोराव बे साबलाइ थानायखाय बिथांमोना खामानिफोरखौ मोनदों साबलाइ खानायाव आरो साबलाइखौ फेक्टरिसिम लानानै थांनायाव बिथांमोना बे खामानिखौ मोननो हादों आरो बियो जोबोर मोजां जादों जोंनि समाजाव जोंनि जायगाफोराव दा जोंनि जायगाफोराव गोबां जाबाय साहाब्लाया मानोना गोबाङानो गायबाय गोबाङानो मिथिबाय साब्लाया जे एसेग्राब जोंनि जायगायाव मैलु बा बेसेन गोनां साब्लइआ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जोंनि जायगायाव जि साबलाइखौ खानानै लांबाय बिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै फेक्टरियाव बनायनाय जायो बयनिख्रुइबो साबसिन साबलाइखौ बाहेराव हरनाय जायो आरो जिया बयनिख्रुइबो गाहायसिन बेखौसो जोङो मोननाय जायो दा गुबुन बाहेर बाहेरफोराव बे साबलाइखौ बायनो थाङोब्ला जिया बयनिख्रुइबो साबसिन ब जादों बेखौ गोबां बेसेन होनानै बायनो गोनां जायो नाथाय जोंनि जायगाफोरावबा साबलाइनि जि बेसेन बिखौ जोङोसे एसेबांबो बेसेन होनानै बायनो गोनां जाया जोङो हाथाय फोराव बेफोरखौ मोननो थाङो जिया बयनिख्रुइबो गाहायसिन दा नोंथांदों राय्लायबाय सावरायज्लायबाय साबलाइनि सोमोन्दै साबलाया जे जोंनि न'खर खुंनायाव बा जोंनि न'खर बेंनायाव गथ'फोरखौ फरायहोनायाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमाव बेयो सहाय खालामो होननानै आरो नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय बिनि थाखाय नोंथांनिथिम जोबोर जोबोर हामबाय होननाय थाबाय आरो मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनायनि गेजेरजों नोंथाङा जोबथा माबाफोर बुंनो सानदों नामा
नोंथां नोंथां दों रायज्लायनानै जोबो गोजोननाय मोन औ जों मिथिय बाथ्रा बेखौ बो आं मिथिनो मोनदों नोंथांनिफ्राय आ गेसारउ आ जोङो बेनि बागै सावरायहांबाय जिहेथु नङासै होनबा बेखौ जोङो मोजाङैनो होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला नोंथाङा फोरमायबाय आंबो फोरमायहरबाय नोंथांनिखौ मिथियैखौ आं फोरमायबाय आं मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायबाय बिदिनो दिनै सामलायनि सोमोन्दै रायलायनाय नङासै होनबा इयुनाव नोंथांजों रनायज्लायफिननो मोनगोन दायो आसा खालामबाय
जोबोर जोबोर साबायखर धयन्बाद
बरायब न थ
हामबायसै